औ औ
ओ नोंथांजों आङो बर'नि गाननाय जोमनाय दखना बेफोरनि सायाव रायलायनो सानदोंमोन
औ जागोन दे औ आं थ'ओरैनो ओ दख'नानि सोमोन्दै सिं सिं सिं बारा मोनसे मिथियो बेखौनो नोंथांनियाव सोंनोसै आरो गाबा औ अब्ला ओ जेनेबा जोंनि बर' हारिनि आइजोफोरनि गाहाय गानग्रा जेनेबा जि होननानै बुङोब्लाथ' जोङो ओ दख'नाखौनो होननानै बुंनो नांगोन। नङा होमबा दख'नायानो जोंनि ओ बर' हारिनि सिनायथिखौ मुलुग दरबार बा गासिबो थावनियावनो होनाय जायो। जों बबेबा दाबसे जायगायाव थांब्ला जों जा बे मानसिया जुदि दख'ना गाननायखौ नुयोब्लानो बे जे बे ब बे सुबुङा बर' सुबुं होननानै जों ओ सिनायथिनो हायो बा सिनायथि जायो बेखौ जों मिथिना मोनो बा नुबोबायबो थादों औ आ आथिखालावथ' जोंनि बर' समाजनि गेजेराव दख'ना हाया जेनेबा जोबोद ओ ओ गोबां रोखोमनि ओंखारबोनायखौबो जों नुनो गोबां रोखोमनि नाम होनानैबो जोंनि ओ दायो गोबां दख'ना दिहुननायखौ जों नुनो मोनसै
औ नंगौ
नोंथाङा द दख'नाखौ जेनेबा जोंनि ओ ओ फोरबो खुंनाय समाव जेनेबा मा मा फोरबोआव जेनेबा जोंनि ओ बर' जोंनि बर'नि दख'नाखौ गाहायै गाननायखौ जों नुनो मोनबोबाय थादों आथिखालाव
बांसिनानो माबा मोनसे फोरबो खुंबोला दख'ना बिदन गोमो गानो आरो गोमोखौ गाननाय नुनो मोनो आरो ओरैनो माबा मोनसे फुजा फांसन जाबोला गोसो बायदि जेखुनुजाया द दखना बिदि गानलाङो जेरै ब्रेन्डनि दख'ना लफाय बायदिसिना रोखोमनि बिबार बिदि दाना बिदि दख'ना ओंखारदोंना बेफोरखौ गानलाङो आरो
बर' बर' समाजनि हाबायाव जेनेबा गाहायै मा दख'नाखौ जों गाननायखौ नुनो मोनबोबाय थादों
ओरैनोथ' जोंनि बर' समाजाव दख'नाखौ ओ ओ दख'ना थावसिखौ गाननाय नुनो मोनो नाथाय दाना बांसिन बांसिनानो दख'ना बिदन बेखौ गानो आरो गोमो दख'नाखौ
अ
आरो दखनाया गोबां रोखोमनि खुनदुंजों दाजानाय जायो जेरै माथा मासि प्राइस फुथिया मास्रास बिदि दं आरो खुन्दुं गोबां रोखोमनि
औ
आगोलनि दिनाव इन्दिजों एसे खम नुनो मोननाय जायो। नाथाय फालिखौ फोरखौलाय इन्दिनि फालि मोननो हायो आरो मास्रायस माथानिबो मोनो बिदिनो आरो दख'नाखौ गोबां गाब नि मोननो हायो दखनाखौ
ओ ओमफ्राय जोंनि बर' समाजाव ओ नोंथाङा मा मा रोखोमनि दख'ना ओ ओ दङ जेनबा दख'नाफोरनि मुं दङ आथिखालाव नोंथाङा बेफोरखौ फोरमायनो हागोन नामा
अ दख'नाफोरनि मुङाथ' बे ओ जेरै दा दख'ना थावसि हाबायाव गाननाय बेबो आरो दा ओंखारदों जे लावखि दख'ना बिदिबो बुङो। आरो बिदन गोबां रोखोमनि दंबावो आरो
औ औ आरो जोंनियाव ओ जोंनि बर' हारिफ्रा बर' हारिनि गेजेराव बोथोरजों लोगोसे ओ रंजानाय गोबां फोरबोफोर जोंनि बर' समाजजों नुनो मोननाय जायो। ओ जेरैबायदि बैसागु बैसागुआव जोंनियाव मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागु मानसि बैसागु समाव जोंनि सम ओ बर' समाजाव बर' आइजोफ्रा ओ ओ गोबां देलाय मालाय गानफब जोमफब ओ गाननानै रंजा जानाय बाजानायखौ नुनो मोनबाय बे बैसागु रंजानाय बे समाव जोंनि बर' आइजोफ्रा मा मा रोखोमनि ओ ओ दख'ना गाननायखौ जों आथिखालाव नुनो मोनबोयो?
बैसागु रंजानाय मोसानायाव आइजोफोरा दख'ना गोमोखौनो गानो बे बिदन दख'ना बेखौनो गानो आरो बांसिनानो। गुबुन ओनसो ओनसोलाव माबायदि गानो बेखौ मिथिया नाथाय जोंनि ओनसोलाव बिदिनो गोमो दख'ना बिदन बेखौसो गानो आरो आरो दख'नाया गोबां रोखोमनि दं आरो जोंनि ओनसोलाव बांसिन न'आव थानायाव आइजोफोरा अग्रं दख'ना बा मेख्ला दख'ना बेदि बेखौ बांसिन नो गानो आरो अबावबा फुजा जाबा बा बहाबा थांबोला बिदिबासो बे लांगा दख'ना बेखौ गाननाय जायो आरो
औ बेनि अनगायैबो दख'नानि अनगायैबो जोंनि ओ बैसागु समाव आइजोफ्रा मा मा गाननानै जेनेबा गावखौ समायना खालामनायाव ओ समायना खालामनायाव थ' गानबाय आरो बेनि अनगायैबो आरो मा मा गानबावनायखौ जोंनि बर' समाजाव ओ गाननानै जेनेबा जेरैबायदि आर'नाइ लोगोसेनो ओ मा लानाया गोबां समायना समायना जिरादफोर लानायखौ नुनो मोननाय जायो बेफोरखौ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा? मा मा ओ लानायनि गेजेरजों सासे आइजोखौ जेनेबा बैसागु बोथोराव समायना नुसारहोयो
औ आइजोफोरखौ बैसागु बोथोरावा बा दख'नाजों ब्लाउस गानोब्ला फास्रा लायोब्ला आरो आर'ननाइनि फालि फास्रा बायदि लायोब्ला आरो खानायाव खफा खानानै खानायाव बिबार थुयोब्ला आरो आखाइयाव आसान गोदोनायाव माला बिदि आरो खाफालाव फोथा खोमायाव सना बिदि गानोब्ला मोजां नुयो आरो समाय खाङो
अ लोगोसेनो ओ जोंनि ओ बर' समाजावथ' ओ ओ बर'फोरनि जेनेबा गाननाय जोमनाय दख'ना आरो गामसा आर'नाइफोरखौ ओ गोबां उम दिहुनजानायखौ नुनो मोनसै अ बे आ द दख'नाफोरखौ जोंनि बर' समाजनि गेजेराव बेफार फालांगि खालामनायाव बाहायनो हानाय हायो नामा आरो बे बाहायनायनि गेजेरजों न'खर सुंथालांनायखौ जोंनि बर' समाजाव नुदों नामा नोंथाङा?
औ हायो दख'नाखौ दा जोंनि खाथि खाला ओनसोलाव बारा दख'ना दानाय जाया न'आव गाननायाव अग्रं दखनाखौलाय दायो गावबा गावनि न' न'आव नाथाय बे लांगा दख'ना बे खौ बांसिनानो बायो आरो जोंनि ओनसोलनिफोरा बे गुबुन ओनसोलनिफ्राय अ बिखौ बायना ला बोनानै ओ फानफिनो बिदियावनो न'खरखौ सुफुङो आरो खायसे खायसे खायसेफोरा
औ आ जोंनि बर' समाजनि आ आइजोफोरा आ माखासे आ फुजा फोरबोफ्राव दख'ना आ गाननायखौ आथिखालाव नोंथाङा नुनो मोनोना? जेनेबा माबाफोर आथिखालाव जेनेबा गोदोनिफ्राय आथिखालजों माबाफोर सोलायबाय नामा दख'ना गाननायनि बिथिङाव
औ आं गोदोनि दिनाव ओ बांसिन नुनोथ' मोनाखै खोनानो मोनोमोन। जे बांसिनानो लांगा दख नाखौ गानोमोन आरो आरो दाना बांद्राय लांगा दख'ना गानलिया न'आव था बोला अग्रंङानो आरो बांसिन बाहायजायो आरो दाना बांसिनानो लांगा दख'ना गाननोबो नागिरा बबावबा गोजानाव थांबोला गुबुन गुबुन रोखोमनि द्रेरेस गानलाङो बिदि नुनो मोनो आरो
आ जोंनि बर' समाजनि आइजोफोरा आथिखालाव वेस्टार्न बा ओ गुबुन हारिनि गाननाय- जोमनाय गाननाया एसे बांसिनायखौ नुनो मोनदों आथिखालाव नोंथाङा ओ नोंथाङा बिनि याव जेनेबा माबाफोर सानो नामा जे गाज्रि जायो जेनेबा हारिनि थाखाय मा आरो जेनेबा खहा खालामनायखौ नोंथाङा सानो नामा जेन गावनि हारिनि बर' हारिया बर' हारिनि गाहाय गाननाय जियाथ' दख'ना बे आथिखालाव ओ वेस्टार्न जि जोम गाननायखौ गान्नायनि गेजेरजों जोंनि हारिया माबाफोर खहा जानायखौ नोंथाङा सानो नामा?
जेनेबा वेस्टारन फोर ड्रेसफोरखौ गानलाङोबा जोंखौ बर' होननानै सिनाया आरो जेन दख'नाखौ गानलाङोबानो जेन जोंखौ बर' होननानै सिनायो बेनिखायनो बेलेग वेस्टार्न ड्रेस गानलाङोबा जोंनि सिनायथिया
औ औ ओ जों बबेबा दानि जायगायाव थाङोब्ला जेनेबा दख'ना गान- गान गान्नायनि गेजेरजों जेनेबा बे मानसिया बर' सुबुं होननानै जों जेनेबा
सिनाय जायो आरो
औ बेखौ जों सिनायथि होलायनो गोनांथि जाया आरोना
औ नंगौ।
औ ओ नोंथां नोंथां आरो ओ नोंसिनि ओनसोलाव जेनेबा ओ मा मा रोखोमनि ओ बैसागु समाव जिफोर गाननायखौ नुनो मोननाय जायो जेनेबा बैसागु समाव गासिबो मोनसे रोखोमनि जि जोम ओ जेनेबा बैसागु रंजानायाव जेनेबा ओ बायदि बायदि गाब गाननानै रंजानाय नुयो ना रोखोमसे दखनाखौनो गाननानैबो ओ रंजा बाजा खालामनायखौ नुनो मोननाय जायो।
जोंनि ओनसोलाव खोमसे दख'नाखौनो गाननानै रंजानाय नुनो मोनो। आरो ओ हौवाफोराबो मोनसे रोखोमनिनो गामसा गस्ला बिदिखौ गाननानै रंजानायखौ नुनो मोनो।
औ अब्ला समायनायसिन समायनायाबो जेनेबा समायसारनायाव बांसिन जायो आरोना औ अब्ला जों दा रायलायनायखौ इ समावनो फोजोबथ'नोसै नामा औ